औ खोनादों।
औ नोंथां नोंथाङा दायो ओरैनो दङना नोंथां?
औ दाथ'
औ औ ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि ओ सुबुंफोरा माबायदि रां खामायदों बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै होननानै नोंथांजों एबा नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। हेलौ नोंथां
औ
खोनायाखै नोंथां?
खोन्दों।
मोजां खोना औ औ औ नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनायाखै माने
औ दा खोनाबाय ना? दे दे औ सावराय जागोन नोंथां।
रां खामायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां राहायै रां खामायनाय जायो। नङा होमबा नोथां?
औ औ
औ रांखौ मानो खामायो होननानै बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव बयहाबो जुजिलायनायनि मुगा ओ गावबा गाव थांना थानायनि थांना थानो थाखाय रांखौ खामायनाय जायो। सोरबाफोर सोरबा सोरबा गावसोरनि न' लुनो थाखाय ओ गारि बायनो थाखाय सोरबा सोरबा हाबा जानो थाखाय आरो सोरबा सोरबा बायदि-बेला खामानिफोर मावनो थाखाय जोंहा रांफोरखौ खामायनाय जायो आरो नोंथां। मा मा राहायै जोंहा आथिखालनि सुबुंफोरा बांसिन रां खामायदों होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हागोन जे जोंहा आथिखालाव बांसिन जोङो बिजनेस एबा फालांगि खालामनानै रां खामायनो हायो। बे खौ जों नुनो मोननाय जायो । जेरै- जोंहा ओ भारतनि आथिखालनि जा धोनिसिन सुबुं बिथाङाबो माखासे बिजनेसफोर खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा गिदिर गिदिर कम्पानिफोर खुलिनानै बिजनेसमेनफोरा एबा फालांगिरिफोरा गोबां रां आरजिनानै गावसारखौनो मुलुगाव गावखौनो सिनायथि होनो हादों। बेनि अनगायैबो जोंहा बिजनेसनि अनगायै जोङो रां खामायनायनि मोनसे ओ फुंखा महरै जोंहा ओ गेलेगिरि जानानैबो जोंहा रां खामायनो हायो। जेरै- जोंहा भारतनि ओ क्रिकेट गेलेगिरि जोंहा बिराट कहलि, सचिन तटेन्डुलकार आरो बेफोरबायदिनो रहित शर्मा, धनि बिसोरबो जोङो ओ गेलेगिरिे महराव मोनो एबा बिसोरबो गोबां रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आथिखालाव
उम
बिसोरनि मुङा बजोंबो मिथि जानाय ओ गा सै बुहुमावनो बिथांमोनखौ मिथियो । बेफोरबायदिनो रां खामायनायजों लोगोसे खेला गेलेनायनि गेजेरजों बुहुमाव बयजोंबो गाव गाव सिनाय जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा रां खामायनाय होनना बुङोब्ला आरो आथिखालनि सुबुं माहारिफोर बांसिनानो गभारनमेन्ट जबफोर एबा गभारनमेन्ट साख्रिफोर मावनानैबो गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जोंहा हाइ सेलारि हिसाबै साख्रि साख्रि मावोबा जोंहा आइ एस आइ पि एस बेफोरखौनो जों भारत हादरनि ओ जौसिन थागोननि साख्रि महरै मोननो हायो आरोना नोंथां बेफोरखौ बेफोर साख्रि खौ मावोब्ला जोङो गोबां दान बान्था मोननायजों लोगोसे गावसोरनि जिउ खुंनाय राहाफोरखौ इजि एबा गोरलै खालामना लानो हानायखौ नुयो आरोना नोंहा आरो बेबायदि नो जोंहा रां खामायनायनि सर्स हिसाबै जोंहा बर' सुबुंफोरा दा बांसि नानै बेफोरबायदि गिदिर गिदिर प्रफेसार बेफोरबायदि जोंहा बिजनेसमेन बेफोरबायदि एसेबां गोबाङा होननो हायो आरो ना नोंथां जोंहा प्रफेसारफोर दङ होनब्लाबो जास्ट कलेजनिफोरल' दङ जेरै बेफोरबायदि इन्जिनियारिं लाइननि प्रफेसार बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर माबा मोनसे साइन्टिस्ट प्रफेसार बेफोरबायदि जोङो मोननो हाया जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव जास्ट जोंहा कलेजनि फोरोंगिरि महरै जोंहा प्रफेसार फोरखौ मोननो हायो बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर इनस्टिटिउसननि जोंहा प्रफेसारफोर महरै जोङो आथिखालाव बर' सुबुंफोरखौ मोनागौनो होनजायो गोबां खम दङबाबो साफा साफा बेफोरखौ जोङो मोनथिनोबो मोननाय जाया माब्लाबा समावल' जों खोनानो मोनो दा बेफोरबायदिनो रां खामायनायनि सर्स हिसाबै जोंहाथ' बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानैबो जोङो बर'फ्रा रां खामायनाय एबा गावसोरनि जिउखौ खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आबाद बिथिङाव जोंहा बर' सुबुंफोरा आथिखालाव गोबां गोदान गोदान आबादफोरखौ जों मावनो लानायखौ नुनो मोननाय ज जादों गोदो जोंहा गोदो गय दंखायोमोन गायखायोमोन बर'फ्रा नाथाय सिगाङाव गावसोर जानो थाखाय न'आव फांफा फांनैल' गायनानै लायोमोन नाथाय बेखौ आथिखालाव बिजनेस पार्पासाव गायनाय जाबाय ए गोबां गोबां गयनि आबाद मावनानै जोङो मा होननायफ्रा आं आरजिनो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखालाव गोदान गोदान आबाद महरै जोङो सिगाङो बे साहा बिलाइनि आबाद मावामोन नाथाय आथिखालाव गोबां बर'फ्रानो साहा बिलाइनि आबाद मावोसै आरो बिनि अनगायै जोंहा ड्रागन आबादखौबो जोंहा गोदान हिसाबै हमनो हायो जोंहा बेखौबो
औ
ओ आथिखालाव गोबां बर'फोरानो मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै जसेबा गि गिदिर गिदिर बागान बानायनानै बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै मानोना बे फोर फिथाइफोरा ओ मार्केटाव गोबां बेसेननि ओ फिथाइ महरै गयजोंबो मिथिजायो दा बेफोरखौ फाननानै बर'फोरा आथिखालाव मा रांखान्थि बिथिङाव एसे जौगानो हादों आरोना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोंना आथिखालनि गोदान आबाद महलै स्ट्रबेरि आबाद बेखौबो गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव बड'लेण्ड हालामाव एबा बर' सुबुंफोरा मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै बिदिनो जोंहा सानफा एफा एसे गिदिर गिदिर ओ आबादारिफोर जोंनि गेजेर जेराव मोननो हांबाय आरो आथिखालयाव दा बिदिनो रां खामायनायनि सर्स हिसाबै जोंहा बर' सुबुंफोरा बिदिनो जोंहा दाउ अमा फिसिनाय बेखौबो जोंहा रां खामायनायनि मोनसे ओ प्लेटफर्म महरै जोंहा फार्मफोर खुलिनानै लाबाय दा आथिखालाव बेफोरबायदि फार्म खुलिनानैनो जोङो गोबां अमा दाउफोरखौ साप्लाय होनानै गोबां रां आरजिनायनि लामा महरै बेफोरखौ सायख'ना लानाय खौ नुदों आरोना नोंथां दा नोंथांनि बायदिब्ला बर' सुबुंफोरा मा बिथिंजों एबा मा राहायै रांखान्थि बिथिङाव गावसोरखौ जौगाहोनायखौ नुनो मोनो नोंथां
अ जोङो आथिखालाव बायदि बिथिंनिफ्राय जोङो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरावनो जोङो जोंनि गोदोनिफ्राय नायबोयोब्ला जोंनि बर'फोरनि गुबै रां आरजिनायनि राहा लामाफ्रानो माने आबाद मावनाय आरो दाउ अमा फिसिनायानो गुबैयैमोन जायखौ नोंथाङा बुंलांबाय दा दायो जोङो एसे नायोब्ला गोदान आबादफोरखौबो जों माने आजावनानै लानानै आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो जेरै जोङो माइ आबादनि गेजेरावबो आथिखालाव जों गोदान आदबफोरजों मावनायफोरखौ नुनो मोनो जेरै जोङो मेसिनारि बायदि बायदि बाहायनानै हासार बायदि -बायदि बाहायनानै जोङो गोदो ओ आबाद मावनायाव जोङो बोसोराव खनसेल'सो मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मेसेङाव बो मावो दैलांआवबो मावो आरो सोरखौबा सोरखौबा जोङो आथिखालाव थाम मासजों मोननाय ब्रै मासजों मोननाय बेफोर माइफोरखौ गायोब्ला बोसोराव खोनथाम बेफोरबायदि गायनायफोरखौ नुनो मोनो आथिखालाव जोङो मेचिन बाहायनाय दै दिखोनाय बायदि- बायदि बेफोरनि गेजेरजों जोङो माने बेफोरखौ गायनो हानायखौ नुनो मोनसै आरोना दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा दाउ अमा फिसिनायखौनो बुंदो दा आथिखालाव जोङो माने नायोब्ला गोदोहाय जेरैबायदि फिसियोमोन जेरै जोङो मोसौफोरखौ माबा बुरजा माने जोंनाथ' गोदो हालौवनो थाखाय मोसौ नांथारगौमोन दा बेनि बेलायाव मोसौखौ दा आथिखालाव बेफोरबायदि बाहायालासिनो आथिखालाव गोबां बिबांनि रां मोननो हानाय एबा रां आरजिनो हानाय थानाय महरै जोङो जारसि मोसौफोर फिसिनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों गाइखेरफोरखौ जों बुरजा मोनो बेजोंबो मोनसे रांनि बेलायाव जोंहा गोबां माबानो मोनो ओ हेफाजाब हो जानायखौ नुनो मोनो रांखान्थियारि बिथिङाव दा बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां नायलाङोबा आथिखालाव मोनसे रां आरजिनायनि सर्स हिसाबै जों नुनो मोनदों जेरै ससियेल मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोंहा जेरै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो सासे क्रियेटर एबा सासे क्रियेटर एबा इनफ्लुयेन्सार जानानै जेरै जोङो इउटुब इन्स्टा बेफोरबायदि गोबां जायगाफ्राव जोंनि आथिखालाव बर'फ्राबो माने रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो ना जेराव जोङो ओ भिडिअ पस्ट खालामनानै प्रमसन बायदि बायदि भिडिअफोर बबेबा जायगाखौ दिन्थिनाय बबेबा प्रडाक्टखौ दिन्थिनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो रां आरजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव गोबां एप्सफोरखौबो होननांगोन एप्सफोरनि गेजेर जोंबो गोबां रां आरजिनायखौ नुदों जेरै जोङो जायफोर एप्सफ्राव बहाबा रेफार खालामनाय माने बेफोरो खिन्थु जोङो बुंनो थाङोबा बेफोरो पारमानेन्ट जानानै फैया बियो माब्लाबा माब्लाबा फैबाय माब्लाबा जोबना थांबाय जेबो फाथ्ाखौनो मोनलायलाया जायो अबेबा बबेबा समाव बेबायदिनो जोङो बेफोरनि अनगायैबो जों आथिखालाव गोदान मोनसे रां आरजिनायनि लामा हिसाबै जोङो जोंनि इयरफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे समाव ट्रेन्सलेसनफोरखौबो बे खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों अदेबानि राव सोलायनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो आथिखालाव गोबां जिउ दानायखौ नुनो मोनदों बेयाव गोबां सोरबा प्रफेसार सोरबा सोरबा प्रफेसार सोरबा गुबुन गुबुन बायदि बायदि बिबाङाव खामानि मावनाय सुबुंफ्राबो हाबनानै मावनायखौ नुनो मोन्दों जेराव जों खोनानो मोनो माब्लाबा समाव ट्रेन्सलेसननि हाबायाव फारवारड एबा मोनसे सोदोबाव थाइनै एबा थाइसे बेफोरबायदि मावनानै जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरनि अनगायैबो गोलाव साख्रि गोदोनि दिनाव बांद्राय साख्रि मावनायखौ नुवामोन नाथाय आथिखालाव गोबां बिबांनि साख्रि मावनायखौ नुनो मोन्दों जेराव प्रफेसारानो जाया मानो टिचारानो टिचारानो जाया मानो आरो गोबां बेबायदिनो जों गोबां आथिखालाव खामानि मावनाय बा साख्रियाव मावनायखौ नुनो मोनदों जेरै बेंकआव साख्रि मावनाय इण्डियान आर्मियाव साख्रि मावनाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां गोबां जायफोर फोरफोरखौ जोङो माने दिनै मख'नानै मख'फानो हाया आरो नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांनाय जेरै गेलेमु आयदायावबो आथिखालाव जेब्लाबो जौगानायखौ लाबोनो हादों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जेरै नोंथाङा बुंदों जेरै क्रिकेटनि गेजेरजोंबो बिराट कहलि रहित शर्मा बेफोरबायदि गोबां सुबुङा मुंदांखा जानो हादों थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सानैसोखौ जोङो आथिखालाव एसे जौगानायखौ नुनो मोनदों नाथाय आरो बि बिबांनि गोबां बिबांनि नांबावगौ होननानै आं सानो मानो होननानै बुंोबा जोङो दा फुटबल एरि फुटबलाव जोङो गोबां खम नुनो मोनो जेरै जों हलिचरन दुर्गा फोरखौल'सो खोनानो मोनो नाथाय बिनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिफोरनियाव गेलेनाय खारनाय बायदिफोराव जोबोद मोजां होननानै आं सानो मानोना जोङो ओ कलेज लेभेल इउनिभारसिटि लेभेलफ्राव नायोब्लानो नुनो मोनो जुजिलायनायाव जोंनि बर' हारियाबाबो माबा मोनसेबाबो सिकिर खालामनो एबा बान्था मोननो हानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोजौ गोजौआव गेलेहैनायखौ नुनो मोना था बेबायदिनो गेलेनाय आयदायावबो गोबां जोङो जौगानायखौ नांगौ दा जेसेबां जौगादों बेनिफ्राय नांबावगौ आरो बेनिनगायै बो जों आथिखालाव नुनो मोनो बेबायदिनो बेटारि गारि सालायनाय बायदि माने द्राइभार द्राइभारनि जिउ लानानैबो एबा द्राइभारनि खामानिखौ लानानैबो आथिखालाव गोबां जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो राङारि आरजिनाय हिसाबै जोङो न'आवनो दखान होनाय एबा सब गलायाव दखान होनायफोरखौ